खोनाद
ऐ बारियाव मसौनायनो र।
मा खालाम दों
मा खाम माने जाजोब्बाय नों गायनाय भिन्दिया
बहा दं दालाय नोंलाय
बारिआव
ए।
दे।
मादि इलाय र दान‌ना
हा।
दाननाङा र
मान' खाथियाव होजोबदो खान्दासोना होदोना ससे। बारि माखाया सोजोबबाय बेबायदिमोनदां
ओंखाम जाखांबाय।
ओम दहायनो जादो हाबाय अमा
हेलौ हेल' खोनायाखै खोनायाखै हेलौ हेल' र दानजाबाय बिदिनो थाथों ऐ खदाला लां खदाला